हेल'
नोंथाङा खोनाहैदोंना
औ खोनादों
अ आङो ओरैनो जिरायनानै दङ
खबर सबर मोजां ना नोंथांनिया
औ मोजाङानो नोंथांनियालाय
आंनियाबो जोबोद मोजां अब्ला जोङो आयदानि सायाव सावरायनि नामा
औ औ जागोन दे
औ जोंनि आयदाखौ आङो बर'फोरनि सि दानाय लुनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों जागोन नना नोंथां
औ जागोन
औ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंदि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जि दाबोगासिनो नङा होमबा
औ नंगौ
आथिखालावबो दागासिनो दा बे सि दानाय सि दानाय हाबाया ओ माबोरै जोंनो सि दानो थाखाय मा मा गोनां जायो सि गांसे दिहुननो थाखाय बेनि आइजें आयलाफोरनि मुंखौ नोंथाङा मिथियो नामा मिथिोब्ल' अनानै खोन्थाहरनो हागोन
जि दानो थाखाय गोनां जानाय आगजुफोरखौ सोंदोंना नोंथां थाङा
औ नंगौ
अ जोंनो सिगाङाव जि दानो थाखाय खुन्दुंखौ बानायनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो थावख्रि नांगोरगोन थावख्रिखौ थावख्रिनिफ्राय जेब्ला जोङो खुन्दुंखौ थुन थुनगोन माने लुगोन लुखां लुगोन अब्लाथाय बेखौ थुननो थाखाय जोंनो थाङा नाथा नांगोन
थाङानाथा नांगोन
औ दाङानाथा बे दाङानाथा निफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुनखांगोन दिहुनखांनानै जेब्ला आरो बे खुन्दुंखौ थुनफिननो थाखाय जोंनो जेनथे नांगोन सोर
जेनथेन सोरखिनांगोन नोंगौ। बेनि उनाव बेनि उनाव जोंनो मा नांगोन ओह
बै मा होनोमोन आं बावबाय
ओ गन गनसि नांगोन जोंनो नङा होमबा थार नांगोन।
औ।
औ ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा गोदोहाय फ्राय बर' आइजोफोरा बुङो ओ खुगा सल'फोर दङ। लारु बान्दारु आदा हाग्रायाव थाङोबोला आंनो सा साल साल जरा माखुर जरा थाथ दानानै लानानै फै दाननानै लानानै फै बिदि बुङोना? आथिखालाव तातजों जि दायो ना दाला बर' हिनजावफोरा सालनि थादजों
सालनि थाथजों आथिखालाव सालनि थाथखौनो मोननो थांलिया।
नंगौ।
औ।
अब्ला दा माजों बांसिन दानायखौ नुनो मोनो जोङो गामि गफाफोराव?
गामि गामिफ्रावथ' जों आथिखालाव औवाजों बानायनायसो नुनो मोनसै थाद दंफांनि जायो होनबाबो साल खुन्थाफ्रा औवानिसो जासै।
नंगौ औवा आरो गयखौबो खालामो नङा होमबा?
औ नोंगौ गयजोंबो बानायो।
जोबोद मोजां ओ नोंथाङा सि दानायाव ओ गोनां जानाय आइजेंफोरनि मुंखौ आरो मुंख'बावनो हागोन नामा?
औ। गान्दै।
नंगौ।
आगर एरनो थाखाय सेवारि।
सेवारि नोंगौ जोबोद मोजां सेवारिया माजों बानायनाय जायो? सेवारिखौ औवाजोंनोना बेयो गोलाव जायोना गुसुं जायो?
बियो गोलावबो माने जिखौ लानानै जायो मानो होनबाथाय आर'नाया आर'ननायाथ' फिसा जायो आरो मोनसे रेगे रेगोङआ गिदिरबो जायो। बेयो आगरनि सायाव सोनारनानै जिखौ लानानै थिगैनो औ नङाबा बांद्राय गोलावद्राय जायोबा जि जि फिसायावहाय आगर एरनो खस्थ' जागोन ना? बिनि थाखाय जिखौ लानानै मा होनदों?
ए बिनि उनाव आरो जों मा मा मोननो हाबावो आइजें आइला
औ जोङो बिनि उनाव जि जि दानो थाखाय जोंनो माखु नांगौ।
नोंगौ
आरो जिखौ जोङो गुवार गुसेब खालामनानै माखुखौ थांलाय फै खालामनो थाखाय जोंनो गाहायाव गट होनांगौ
औ गरखा औ औ गरखायाबो औवानि गरखाखौ मोननै होयो।
मोननैना?
औ मोननै।
औ मोजां
आरो साल खुन्थाजों बान गोजा होफायो थाथखौ लाखिनो थाखाय।
नोंगौ
जि दानाय थादखौ लाखिनो थाखाय।
बान गोजाया दंफांनि जायो नामा दंफांखौ बानायनाय जायो नामा?
बेखौ दंफांनिफ्राय बानायो बेयावहाय हान्थाबो होनाय जायो।
नोंगौ दा बे हांथा आव ओ बान गोजानि बान गोजायाव हांथा होनानै जोङो ओ थार्दखौ आलायनानै दोननाय नङा होमबा?
औ नोंगौ। औ नंगौ
बिदि नुनाय मोनो ओंखायनो आं नोंथांखौ
औ नोंथांमोननि थिंबो दासिमहाालागै माने गामिफ्राव जि दानायखौ नुयोना?
आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव दायो गोबाङानो खम दायो मानो होनोब्ला आथिखालाव बरफोरा बांसिनै माने गुबुन दस्रा खामानि खामा दस्रा खामानिफोरखौ मावो सि दानाय खामानिखौ गोबां हिनजावफ्रा दोननानै मैगं थाइगं मावनाय बा हाथायाइाव मैगं थाइगं फाननाय बेफोरबायदियाव बांसिन गोसो होनायखौ जों नुयो आथिखालाव सिदानाया एसे खम जाबोबाय।
औ नोंगौ
नोंथाङा बर बरआव बर सिफोराव एरनाय आगरफोरनि मुंफोरखौ मिथियो नामा?
आङो आगरफोरनि महरखौथ सिनाया अब्लाबो। माने बर आगरफोरनि नामखौ मिथि गौ आरो
औ जोबोद मोजां।
बेफोरनि गेजेराव फारौ मेगन
उम
दाावराइ मोख्रे
नोंगौ
आगर गुबै
आगर गुबै
औ खासि हाथथाय
आतसा
ओ
आगर गिदिर आगर फिसाबो होनोना
औ आगर गिदिर आगर फिसाबो दङ।
औ दिंखिया बिबार
औ दिंखिया बिबार।
आरो जों मोननो हाबावो ओ थाइगिर बिबार मुफुर आफा जेखाइ आगर
औ नंगौ
आरो बेनि अनगायै मा-मा मिथिबावो नोंथाङा
आ बिनि बन्दुराम आगर
नोंगौ बन्दुराम आगर इनिफ्राय आरो
ओ इनिफ्राय आरो गरखा गंब्रैनि आगर
गर्खा गंब्रै नंगौ दा उम हाजो आगर नोंगौ दा बर'फादि ओ आर'नाइखौ आथिखालाव
औ।
जि आइ टेक महरै दर्जा मोनबाय बिमुं मोननो हाबाय आर'नाइ खौ दा बे आर'नाइ ओ फालिखौ बर' आइजोफोरा आथिखालाव दायो ना दाला?
आथिखालावबो दायो।
दायो ना?
औ दायो।
जोबोद मोजां माने आंनि मिथिनायाव माखासे ओ बेफोरबायदि जोंनि बर' बर'नि आर'नाइखौ गुबुन जायगानि मानसिफोरा औ अइबिंफोराव माने कपि खालामनानै जोंनि आर'नाइखौ दानानै जोंनो बड'लेण्डआव फाननो लाबोनायखौ आं गोबां मोनबाय बेनिखायनो आं सोंनाय जादोंमोन।
औ बेबो नंगौ। आथिखालावहाय रां माने रां खामायनायनि माने गोरलै राहा महरै बांसिन माने गोख्रै दिहुननानै खम समनि गेजेरावनो एसे खम बेसेनावनो होफैयो बिनि थाखाय मानसिफ्रा बि खौ दायो माने खस्थ'नि गेजेरजों दायालासेनो थाब थाब बायनानै मोननायखौ बायनानै लायो।
बायनानै लायो। अब्ला नोंथाङा सानो नामा जोंनि बर' आइजोफोरा सि दानायाव गोसो होफिननांगौ ना होफिननां
होफिननांगौ। माने ना गावनि निजा आखाइजों दानाय
नोंगौ।
दानाय जिफ्रा बेलेग रोखोमनि जायो आर रो मिसिनजों दानाय जिया बेलेग रोख खोमनि जायो।
गाननो साबसिन जायोना ओ आखाइजों दानाय सिफोरा। औ आथिखालावथ' जों गोबां नोंगौ। आथिखालाव जों गोबां नुयो बैसागुआव बर' आइजोफोरा बयबो साब फ्रोमबो दख'ना बिदन गोबां ओ गोनां जायो। दा बेफोरबायदि दख'ना बिदनखौ जोङो ओ फोथांनानै लाखिनानै दोनोब्ला जोङो सब साफ्रोमनिबो बिबान बर' आइजोफोरनिनो नंगौ ना?
औ थारैनो नोंगौ।
दा बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ खामानिखौ जों मावनानै सोलोंनानै लानो रोंनांगौ मानो होनबा आथिखालाव। गो-गोबां दिमान बाजाराव फालांगिनि थाखाय बयनोबो नांगौ दा गामियाव सासेल' दादों दाग गामियाव सासेल' दानायाव खमोयबो दसथा बार'खानल' जों ओ दिहुननो दानो हायो सासे मानसिया। जुदि बे ओ सि दानायखौनो जों अयभिं खुलिनानै जयै दायोब्ला ओ फालांगिनि महरै जुदि खामानि मावोबा जों बेजोंनो सासे ओ सुबुङा जों जिउनि राहा लामाखौ खालामनानै लानो लानो हायो। नोंथाङाबो सानो नामा उनफ्राव बेफोरबायदि सि दानायनि ओ प्लानिं खालामनायफोर दं नामा?
दाथ' गैथ'वा उननि समाव मा जायो बेखौ बुंनो हाथ' वा माने।
अब्ला समा जाबाय बिदिब्ला
औ।
सावरायनायखौ लाखिथ'
जागोन दे।
दे।